हालौ गोजान मिलि गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय नोंथांनिसिम
औ आंनिफ्रायबो ओ गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनाय खौजासिहरबाय
औ। दा नोंथांनाव आं मोनसे सोंथि सोंनि। नों थाङा दा बे फिननायखौ होबानो जाबाय।
औ नोंथां।
ओ दा आं रायलायनो सानदों दा नोंथांदों दा जों बर' राव होनब्ला माखौ बुंनाय जायो? आरो बिमा राव बेफोरनि बागैसे नोंथाङा बुंनानै होनो हागोन नामा गुवारै?
औ हागोन नोंथां खोब मोजां सोंथि। ओ नोंथाङा बेखौ ओ सोंनायनि थाखाय आं एसे गुवारै फोरमायनो लांगोन। ओ जोंहा रायलायनो लादों बर' रावनियाव बर' रावनि नङा होमबा? बर' रावनि आयदायै बर' राव बुङोब्ला जोङो जेनेबा ओ बिमानि राव बर' राव बुङोब्ला जोंहा बिमानि रावबो बुंनाय जायो। आ बे बे रावानो ओ जोंनि मोनसे ओ सिनायथि। बे रावा ओ जेरै जों बे रावखौ जों जुदि ओ बाहायोब्ला अब्ला जों सिनाय जायो ओ बर' होननानै बिदिनो गोबां ओ राव भाषा बायदिसिना थायो। नाथाय निसय जों मिथि जेनेबा ओ जोङो जि बर' रावखौ ओ जोंनि बर' रावखौ जों बाहायनांगोन अब्ला सो जों मिथिजागोन जे जों बर'। बिदिनो आरो गुबुन रावनि भाषाखौ जों बाहायोब्ला जों गावखौनो माने ओ मिथिना मोना नाय नङा जे नोंजों आंजों रायज्लायदोंब्ला जों सानैबो बर'। औ अब्लासि जों ओ बिदिनो जों माने ओ बर' रावखौ जों माने गोनां जोंनि ओ बर'नि सिनायथि। अब्लासो जों मिथिजागोन। जोंनि राव जों लोगोसे। बिदिनो बर' रावजों लोगोसे। जोंहा ओ गोबां ओ गाननाय जोमनायबो ओ फैदेरो। बर'आव ओ जेरै दख'ना हिन्जावफोरनि थाखाय दख'ना आरो हौवासाफोरनि थाखाय जोंहा ओ गामसा। आरो लोगोसे जोंहा ओ आरो लोगोसे जोंहा ओ आर'नाइबो थादेरगोन। अब्ला जों मिथिना मोनगोन जे। ओ जाय हिन्जावफोरा दख'ना गाननानै आर'नाइ लागोन अब्ला जों बेखौ सिनायनो हागोन जे बियो बर' एबा आं बर' आरो हौवासा फोराबो जे ओ गामसा गाननानै ओ गोदोनायाव आर'नाइ जुदि लायो अब्ला जोंबो बेखौ सिनायनो मोनगोन जे ओ जों बर' एबा बियो बर' बिदिनो गाननाय जोमनायजों लोगोसे ओ जानाय लोंनाय न' बां लुनानै थानाय जों मोनफ्रोमबो माने एसे आलादा आलादायै माने जों थाबोनायखौ नुबोनो मोनदों जेराव जोङो न' बांफोरावबो जि जोमफोरखौ आलायनानै ओ लामनानै जुदि दोनो अब्ला जों सिनाय जायो। बेयो मोनसे बर'नि न'खर जोंहा मायाव सिनाय जाखो अब्ला जोंहा बे जोंनि बर' हिनजावफोरनि दख'नाखौ नुनानै जों मिथिनानै मोनो जे बेयाव बर नखर आरो बिदि बिदिनो ओ बहाबाफोर ओ बाजार टाउन बायदिसिनायाव ओ जोंनि आरनाइखौ जों गोदोनायाव लानानै जुदि ओ थाङोब्ला अब्लाबो जों ओ सिनायजायोदि आरो मिथिजायो ओ बे सासे ओ बर' । जोंहा बरनि सिनायथियानो जाहैबाय बेनो जोंनि हिनजावफोरनि थाखाय दखना आरो हौवाफोरनि थाखाय गामसा बर रावखौ जोङो ओ जों गिबियावनो जों बर रावखौ जोङो जोंनि बिमा बिफा बिमा बिफानि जोङो ओ मिथि मोननाय जायो आरो सोलोंबोनाय जायो । जेब्ला जों उन्दै उन्दै बैसोनि बे समाव अब्ला जोंखौ बिमा बिफाया ओ गोबां नोंखौ ओ फोरोंनो ना जाबोगोन ओ नोंनि थाबायनाय नोंनि गांनाय उखैनाय आरो नोंनि रायज्लायनाय बिनिफ्राय इनिफ्रायसो जोङो ओ बर' बिमानि रावखौ जों गावनि बिमानिफ्राय जों ओ मिथिना मोननाय जायो । आरो मिथिनानै मोनो । थिग बिदिनो आरो जों ओ बि दिनो बर' बिमानिफ्राय जों सोलोंनानै लानानै जों बर' राव सोलोंथाइ लाहैयो बर' राव सोलोंथाइ ला लानानै मोननानै जोङो बर' राव बायदिसिनाफोरखौ जोङो ओ गामियारि ओनसोलफोराव रायलायनाय जायो । आरो बिदिनो फरायनायफोरावबो जोङो मोननो थाङो ।
नंगौ नोंथां
औ थाङा ओ आं बुंलांनाय हरनो हागोन गुरै खावलायनाय थाबाय ।
मानो ओमबा आंबो बुंगोन दे नोंथां मानो ओमबा जों बिमानि राव बुङोब्ला उन्दैनिफ्रायनो जोनोम जानाय लोगो लोगोनो बिमा बिफाया आइ सेथियावनो जोंखौ सोलोंहोगोन एबा फोरोंग्रोगोन आइ । बाबा जों रोंगोन सेथियावनो फार्स्ट टाइम आइ । आरो बाबाखौ सेथियावनो फार्स्ट टाइम रोंनाय जाग्रोयो । बिनि उनाव जोंखौ बिमाया उन्दैनिफायनो मोस्रोम अरसि अरसि गोजांसि गोजांसि हराव गोबाना लागोन एबा मो जाङै मोजां फुथुगोन जोंखौ । बेफोरनि बागै बिमायाव अनसि अनसि बि माबाफोर जादों खोमा माबाफोर लोमजाबाय खोमा अनसि अनसि थांबाय थाना जोंखौ मोजाङै मोजां सामलायबाय गांनाय उ खैनाय बेजों लोगोस दे मानो ओमबा गोदोनि दिनाव थ गोबां गोबां सुबुङानो गैयोमोन नालाय बिनि समाव बिमा बिफाया गावनि गांनाय दोन्थनायबाबो फिसानि गांनाय उखैनायखौ गोबां बिमा बिफायानो जोंनि बर' बिमाफोरा सुफुङो । मानो होमबा बिमायानो मोनजालागै दा दा मोनजा । बिमाया आंनि फिसालाया मोनजाबानो जाग गोन बा आंनि फिसालाया मोजाङै मोजां जाथोंसै थिग बेबाय बिमा बिफाया जोंनि गांनाय उखैनाय सु फुङो। बेनिखायनो दा जों देरै देरै दा जों गिदिर गोलाव जाबाय बिमा बिफाया उन्दैनिफ्राय फेदेरबाय दा जों गोरों गोरा जाबाय फरायनो हानो रोंनाय जाब बाय दा जों आथिं आखाइ गोरा जाबाय दा जोंबो गरसे गरनै दिहुननो हानाय जाबाय। बे बिनि जाहोनाव दा जों बिमा बिफाया जोंखौ उन्दैनिफ्राय फेदेरबाय फोलावबाय दा बिमा बिफाफोरा बोरायबाय बुरिबाय थिग बेबादिनो दा जोंनि फालाया सफैबाय बेनिखायनो दा जों बिमा बिफाफोरखौ जिरायनानै आजादि जाहोनाया जोंनि खामानि। थिग बेबादि फिफाफोरा गोबांहाय खस्थ' बानायनानै बन रोगा रोगा जाहोबाय थिग बेबायदिनो दा जोंङो बिमा बिफाफोर फारथिनाय जायो साननायखौ दा जोङो बुजिनो नांगौ। गोबां फैनारो गोबां बाथ्राफोरखौ जों बिमा बिफाफोरनिफ्राय सिखायनाय मोनबाय आरो रोंबोबाय बेखौनो आं बुंनानै फोजोबनाय जाबाय नोंथांसिम।
औ जोबोर मोजां ओ नोंथांनिफ्रायबो बेखिनिखौ मिथिनानै मोननानै ओ गोजोननाय मोनदों। नंगौ जोंखौ बिमा बिफाया उन्दैयाव जोबोद जोथोन लाबोयो नोंथाङा बेखौ सिगाङाव बुं बाय आरो गाव मोनजालागि दा मोनजा ओ फिसानो जाहोनायखौ ओ गिबियावनो सानग्रोयो बिमा बिफाया। आरो गो-गोजांनाय समाव गोजां बोथोर समावबो गाव सिमोन लागि दामोन ओ फिसानो ओ जोबोद दुंब्रुयै माने जि खम्बल बायदिसिना होनानै ओ फुथुलाङो ओ बे-बेखौबो नोंथाङानो सिगाङाव बुंलांबाय आरो बिदिनो जोबोद खस्थ'यै जेनेबा ओ माबा अरसि आरो उखैनाय लोमजानाय बेफोरखौबो नोंथाङा सिगाङाव बुंबाय नोंगौ निचय नायो ना बिमा बिफाया उन्दैयाव माबाफोर अरलां बाय नामा ओ दै गांदों नामा ओंखाम उखैदों नामा बेखौ निसय बिमा बिफाया माने ओ मिथिनानै मोनो आरो हमनानै मोनो फिसानि सायाव बेफोरखौ जोंबो ओ बुजिनांगोन मिथिलांनांगोन बिमा बिफानि ओ अननाया माबायदि आरो नोंथाङा सिगाङावबो बुंलांबाय जों गिबियावनो ओ बिमा बिमानि राव बुङोब्ला जोंहा गिबियावनो ओ नंगौ आइ आरो आफा बे सोदोबखौ जोङो गिबियावनो फोरोंग्रोनाय जायो आइ आरो आफा औ बेनि फ्राय बेनिफ्राय जोङो माने मोनफा मोनफा ओ सोदोबखौ जोङो ओ रोंलाङो आरो
नंगौ नोंथां
बेखौबो नोंथाङा सिगाङाव बुंलांबाय खोब मोजां मोनदों खोनानानै जोंहा आइ आरो आ फाखौ सोलोंखांनायनि उनावसो मिथिग्रोनायनि उनावसो जों बेखौ गिबियावनो मिथिग्रोयो बेनि उनावसो जों ओ मोनफा मोनफा सोदोबफोरखौ ओ मिथि नानै मोनलाङो बेखौ मा बुङो बेयो मा आरो बियो बैयाव थां बेयाव फै होननाय सोदोबफोरखौ जों माने उनाव हमदांनो हायो आरो मिथिलाङो आरो फ्रायनो ओ जेब्ला गावनि गथ आ राव ओ रायज्लायनो रोङा बे समावब्लाबो बिमा बि फाया माने ओ फिसानि इसारायावनो माने ओ हमदांनो हायो आरो मिथियो बेयो ओ मा जादों मा जायाखै बेखौ बिमा बिफाया मिथिनानै मोनो आरो बेखायनो बुङो ओ बिमा बुङोब्ला जोङो इसोर बादिखौनो बुंनाय जायो बिमाया सासे जोंनि इसोर बिमा बिफा
थाङा नोंथां
आंबो नोंथांनि मिथिनायखौ मिथि मोननानै जोबोद गो ओ बेखायनो ओं जोंनि ओ बिमा रावनि बागै सावरायनाय मेलखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बेखौ आं नोंथांनिसिम गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय ।
गोजोन्थों नथांसिम रोजा रोजा साबायखरना जाबाय आंनि सोंथिखौ फिननाय होनायनि थाखाय‌ ।
औ गोजोन्थों नोंथां।